हेलौ ओ नोंथाङा खोनादोंना।
औ खोनादों।
ओन अ नोंथाङा दायो मा खामदों।
नै नोंथां दायो ओरैनो जिरायना दंथ'यो दायो।
अ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा।
अ हागोन नोंथां हागोन।
अ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो हरनाय जादोंमोन।
ओह।
आयदायानो जाहैबाय जोंहा आबहावा गेब्लेनायनि सायाव नों। थाङा एसे फोरमायलांनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां औ हागोन।
जिहेथु जोंहा आबहावा गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला। सरासनस्रायै जोंहा सुबुं माहारि। जेब्लानिफ्रायनोखि बांबोगासिनो सुबुं माहारिया जिहेतु बै सम। ओंनो जोंहा आबहावा गेब्रेंनाया लासै लासैनो गाज्रि जाबोनो हमदों होननानै बुंनो हागोन आरो जोङो। ओहम माने नै। बे बुङोब्ला जेब्लानिखि सुबुं माहारि जेब्ला सुबुं अनजिमाया बांबोबाय थादों। अब्ला बै समनिफ्राय जोङो साखाथि बाखाथियाव थानाय जोंनि। जा अरनबारि जोंनि बिफां-लाइफां, हाग्रा-बंग्रा आरिफोरबो। जोङो दानस्रांनानै। जिहेथु थाग्रा खुलि खालामदों बा बिदिनो जोङो आबाद मावनो थाखाय बायदिसिना। हाव जिहेथु सोरजिनानै लादों जायनि थाखाय जोंहा ओहोम गोबां। जिहेथु बिफां-लाइफांफोरा दानफायनायनि जाउनाव। जोंहा बारहावाया गेब्रेंबोदों आरो लासैनो मानो। होनब्ला जों मिथिखायो जिहेथु। बिफां-लाइफांनिफ्राय जोङो अक्सिजेन गेस मोननो हायो होननानै। आरो बे अक्सिजेन गेसनो जोंनि जिहेथु बारहावाखौहाय जिहेथु थाजिमै लाखियो बा जोंनि जिब जिबिखौ थांना थानायाव जिहेतु बे हेफाजाब होयो बेनिखायनो बिफां लाइफां दानफायनायनि जाउनाव जोंहा लासैनो आबहावाया गेब्रेंबोदों आरो आरो बेनि अनगायैबो जेब्लानाखि सुबुं अन अनजिमाया जेब्लानोखि बांबोबाय थादों आरो रोंगौथियाबो जेब्ला बांबोबाय थादों अब्ला जोङो बायदिसिना जिहेथु गारि मथर आरिफोर जोङो सोरजिनानै लाबोदों जायनिफ्राय ओंखारनाय जानखि कार्बन डाइ अक्साइद गेस जिहेतु बेफोरो जोंनि बारहावाखौहाय गुबुंले खालामदों कार्बन डाइ अक्साइड गेसनि बिबांखौ बांहोनानै बेबायदिनो आरो जोङो जेब्लानोाखि सुबुं अनजिमाया जेब्ला बांबोबाय अब्ला जोङो आबादनि गोनांथिया गोबां जाबाय जेहुथु जोङो थांना थानो थाखाय गासैनोबो जोंनो आदार नांगौ जायो बै आदारफोरा जिहेथु जोङो हानिफ्राय दिहुनो थाखाय आरो जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जोंहा हानि बिबाङाबो लासै लासैनो जिहेथु खमायबोनो हमदों जायनि जाउनाव जिहेथु दोरोङारि आबादखौ गारना आबाद मावनायखौ गारनानै जे जोङो गोदान मुगानि माखासे आबादजोंहाय जिहेथु गोरोबफानो नाजानायनि जाउनावहाय जोङो गोबां जिहेथु एसे हायावनो आरो गोबां बिबांनि जिहेथु आबाद दिहुननो नाजानायाव जोंनि बे आबहावाया गेब्रेंबोदों हा बाहागोआ गेब्रेंबोदों जेरैहाय खम हायावनो जिहेथु गोबां आबाद दिहुननो थाखाय जों दा रासायनारि हासार बाहायो बेबायदिनो जोङो एम्फौ एनला फोथैग्रा बायदिसिना जिहेथु मुलिफोरजों बाहायो जाउनाव जोंहा आबहावाया लासै लासैनो बा जोंनि हा बाहागोआ लासै लासैनो जहेथु गेब्रेंबोनो हमदों आरो आरो लोगोसेयैनो जों बुंनो हायो जे गोदोनि समावहाय जोंहा जोंनि साखाथि बाखाथियाव जोंनि सिसेबां जिहेतु कलकारखाना बा जोङो दारिमिन होननाय जायामोन खिन्थु जोङो आथिखालनि मुगायाव जिहेथु जों नायोब्ला जोंनि साखाथि बाखाथियाव जों गोबां जिहेथु माखासे दारिमिनफोर बा जोङो कारखानाफोरखौहाय जोङो गायसननायखौ नुनो मोनबाय जायनिफ्राय ओंखारनाय ओ मैला उखुन्दै जानाखि कि गेसफोराहाय जोंनि बार मणडलखौहाय जिहेतु बे गाज्रि खालामदों बेबायदिनो बै दारिमिननि खारनाय आरोबाव जिहेथु दा मैला दै बे मैला दैफोरा जोंनि दैमा दैसा बा जोंनि बान्दोफोराव जिहेथु गोग्लैनानै जिथु बै जोंनि दैमा दैसाफोरखौ जिथु बिस गोनां खालामदों माने बे बाहागोखौहाय गेब्रें खालामदों आरो बेबायदिनो जिहेथु जोंनि आबहावाखौहाय सुबुं अनजिमा बांबोनाय लोगो लोगोनो जोंनि थासारिया लासै लासैनो जिहेतु गाज्रि जाबो हमदों आरो जायनि जाउनाव बिनि फिथाइखौ जोङो जेरै हा खुरखानाय बेबायदिनो जिहेथु दैबाना जानाय आरिफोरखौहाय जोङो भुगिनांनो गोनां जादों आरो जोङो दा गोलोम बोथोरावबो गोबां गरमजोंहाय जिहेथु जोङो भुगिनांनो गोनां जादों आरो
जिेथु हा खुरखानायनि अनजिमाया मानो बांदों होननानै बुङोब्ला जों बुंनो हागोन जे बिफां लाइफां निजा रोदाफोर जिहेथु बेफोरो जोंहा हाखौहाय जिहेथु गोरा खालामना लाखियोमोन खिन्थु जोंहा बिफां लाइफां बायनायनि जाउनावहाय जोंहा गोबां बिफां लाइफां बिफां गैयै जा जाउनाव जोंहा बाहागोआ गुरै जालांनो हमदों जायनि थाखाय एसे अखा हाब्लानो जिहेथु जोंनि हा बाहागोआ खुरखानानै जानाखि ओ दैमा दैमानि जानाखि दै बोहैलांग्रा जायगा खौहाय जिहेथु जोङो फबनानै जोङो गुबुन गुबुन बेबायदिनो ओ दैनि बोहैथिनि लामाखौहाय जिहेथु सोलायहोदों आरो बेबायदिनो लासै लासैनो जोंनि जानाखि आबहावानि जानाखि थासारि बे लासै लासैनो गाज्रि जाबोनो हमदों आरो जोंहा जिहेथु बारमणडलावहाय जिहेथु कार्बन डाइ अक्साइड गेसनि बिबाङा बांनाय लोगो लोगोनो जोंहा साननि रोदानिफ्राय फैनाय जानाखि आल्ट्राभायलेट होननाय मोनसे सान रोदा दङ। जिहेथु बेयो जोंनि जा अजनथोरबो बे अजनथोरफोरखौ जोंहा सौसि सि बोनानै बियो जिहेतु आफ्रिका हादरमायाव जिहेथु बेयो जाग्रोदों गिबियै जिहेथु बेफोरबायदिनो गोबां जिहेतु बारमण्डलनि गेब्रेंनायनि जाउनाव बैफोरो जिहेथु जानिखि आलट्राभायरेट जानिखि थोरफो बेहायनोखि जिहेतु सोरखिबोनानै जोंनि बारमणडलखौ एसे खहा खालामदों। आरो बैफोर जिहेथु जोंनि बिगुराव नाङोब्ला बा जोंनि मोदोमाव नाङोब्ला जिहेथु बेफोरो जोंनि जानाखि केन्सार बेराम गुरनि जा केन्सार बेफोरबायदि बेराम सोमजिहोयो बेबायदिनो आरो। जिहेथु आबहावाया लासै लासैनो जिहेतु गेब्रेंबोनो हमदों। आरो लोगोसेयैनो जिहेथु जों बुंनो हाबावो जे जोङो आबहावाया बा जोंनि बारमण्डलाहाय जिहेथु गेबेंबोनायनि जाउनाव जोंहा दुंथाया जिहेथु बांबोनो हमगासिनो दङ। लासै लासैनो।
बिनि फिन महरै जों नायनो हायो जे गोदोनि जा समावहाय जा हिमालय हाजोआव जानोखि बरफ महरै थानाय जानोखि ओ बरफा बे जिहेतु गलिनानै जोंहा जिहेथु दैमा दैसा बा जोंनि बिलो बा जोंनि लैथो लैथो माफोराव जिहेथु दैनि बिबांखौ बांहोदों। जायनि जाउनाव जोंङो हानि बिबाङा लासैनो जिहेथु खमायनायनिफ्राय खमायबोगासिनो आरो। जेथु आब हावा गेब्रंनायनिफ्राय बेफोरबायदि गासैबो जिहेथु जाथायफोरा लासै लासैनो जाबोनो हमगासिनो आरो। ओ औ। नोंथाङाबो बेफोरबायदि जिहेथु आबहावा गेब्रोंनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन। ओरैनोबाथ' नोंथाङा माखासे खिनि बेखेवनानै फोरमायलांखाबाय आबहावा गेब्रेंनाय वहाय मानि थाखाय जायो मारै जायो बिदिनो आं मिथिनाय बायदि आङो माखासे आबहावा गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला जों आबहावा बिफां लाइफां बेजों लानानैसो माबा मोनसे आबहावा दानाय जायो बेनि गेजेर जेरावनो जोंहाय जोङो बारावहाय नाइट्रजेन अक्सिजेन अक्सिजेन आरो कार्बन डाइ अक्साइड दैलाव खफ'बाय बादि गलाय मोन्देरखौ जोङो मोननो हानाया जायो। बेनिफ्राय
औ नंगौ।
आ बेयो आबहावा गेब्रेंनायनि गाहाय जेंनाफोर होनना बुंङोब्ला आरो गेबेंनाय जाहोन बाहागो होननानै बुंङोबाथाय जोंहा बार गेब्रेंनाय दै गेब्रेंनाय हाय गिदिर गेब्रेनाय होननानै जोंहाय मिथिनो मोननाय जायो मोननो हायो जे गारि मथरनि उखुन्दै आरो खार खारखानाफोर बायदिफोरखौहाय जोंङो बार गेब्लेंनायफोरावहाय मोननो हानाय जायो। बेयावनो जोंङोहाय आबहावा गेब्लेंनाय होननानै बुंङोबा थ' सिगां समाव एसेबां मानि जेबो साफाफोर मोननो हानाय जायामोन जेरावहाय जोङोहाय बायदिसिना रोखोमनि मेथायाइफोर जानानै बा गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोर जानानै जे प्लास्टिकफोर गारो बेफोरखौहाय जोङोहाय जानला मोनला जायगाफ्रावनो गारलाबायनानै दोननायफोरखौ नुनो मोननाय जायोमोन। जायनि जाउनावहाय अह दे गोजोननायखौ बेजों लोगोसेयैनो ख'ना खनलाफोराव बहाय गाज्रि दैफोर बोहैबोनाय बा लेथ्रा जायगायावहाय थासोमनाय बेफोरनिफ्रायबो जोंङो आबहावा गेब्रेनायखौ मोननो हानाय जायो आरोबाव जोंहाहाय गोबां टाउन सहरफोराव बहाय बांसिन गाज्रि बेसाद गारनाय बा साफा लाखियै गारि मथरनि उखुन्दै ओंखारनाय बेफोरावहाय जोंङो बांसिनानो आबहावा गेबेंनायफोरखौहाय मोननो हानाय जायो ओरैनोबा आरो जोंहा दै गिद लेंनाय होननानै बुंङोबाथ' दैया जुदि उसिफावोबा दैजों लोगोसे गोबां बेसाद बायदिसिना बोहैखारबोयो बेफोरनि गेजेरावबो जोंङोहाय आबहावायावहाय गुबुंले जानायखौहाय मोननो हानाय जायो। जेरावहाय जोंङोहाय जोंनि थानाय जायगा फोरनिफ्रायबो साफा लाखियैनि जाउनावहाय गोबांङानो लेथ्रा बा गाज्रि बारहावा मोननायनि जाहोनावहाय
औ औ
आब हावायाहाय द गुबुंले जानायखौ जोंङो मोननो हानाय जायो बेहाय बेमार आजार सोरोमजिनायखौबो मोननो हानाय जायो आरो लामा सामा फोराव लेथ्रा बेसादफोरावहाय गाफ्लांङोबा आरो थाबायनाय समावहाय जोंङोहाय गाज्रि बेसादफोर मोनामफैनायनि गेजेरजोंबो जोंङोहाय आबहावा गुबुंले जानायखौ जों मोननो हानाय जायो आरो।
औ औ
औ दे बिदिबा नोंथां जोंहा समाबो जानानै फोबाय दोन्थ'नोसै
औ औ दे नोंथां औ
औ